ए उम नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा।
अ नोंथां आंथ' दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां नै
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय
ओंखामखौथ' दहायनो जादों नोंथां जानायालाय नोंथाङालाय जाखांबाय नामा नोंथां।
नोंथांमोना जोंना नाजों आलु सोम मोनो नोंथां
अ गोथावानो माथो होनबा नोंथां
उम नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रिमोन।
जोंना हांसो जों खुमब्रासोमोन नोंथां माने जोंहा माइ गायनाय जादों नालाय ओंखायनो हांसोजों खुमब्रा जानाय जादों नोंथां औ नोंथांमोनालाय माइ गायखांबाय नामा नोंथां।
जोंहा दा गायनोसै नायदों नोंथां दैयानो गैथ'व माल आं नोंथांनाव माबा मोनसे
नोंथांनि नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनायाखै नोंथां।
ओ ओ नोंथांनाव आं माबा मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां।
अ दे
खोनायाखै नोंथां
औ सों दे नोंथां मा मा बाथ्रामोन बे।
बे आयदायानो जाबाय माने। आबादनि बागै एसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो आं नोंथांनाव।
अ औ औ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा नङा होमबा नोंथां रायज्लायजागोन बेनि बागै नोंथां।
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन हागोन नोंथां ओमफ्राय नोंथांनि माने राव खौसो मोजां खोनायाखै माने नोंथाङा बा नोंथां मारै नेट गैया खोमा ने नोंथां माने नोंथांनि आवाजखौनो बारा मोजां खोनायाखै आरो
आंहा एसेनो गैया नोंथां दा खोनाबाय नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आबादनि
अ होमबा एसे फोरमायनोसै नङामा नोंथां?
ओ ओ ओ
औ जेनेबा जों आबादनि बागै बुङोब्लाथ' जों गिबियाव बां बांसिन मावनाय आबादखौ जों होनोब्लाथ' जों माइ गम जुखाम माने बेफोरबायदि जों। मोनसे माखासे गोबां आबादफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नुनो मोनो नोंथां।
औ जेनेबा जों बांसिन जेनेबा जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनाय होनोब्ला जों माइ माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो आरो ना नोंथां जेनेबा दानि जुगावथ' एबा। दा दा बायदियावथ' एबा दैज्लां बोथोराव जों बांसिन माने। माइ आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जेनेबा जों माइ आबाद मावनायनि माखासे आं बाथ्राफोरखौ फोरमायना होनोसै जेनेबा जों गिबियाव जेनेबा दुब्लि एबा फोथाराव जों दै थायोब्ला जेनेबा ट्रेक्टरफोरजों जों हालेवना लाग्रोबोनांगौ आरो आलिफोरखौ मोजाङै दान ला दनानै बिनि उनाव जों माने खोथिया फोनांगो गो जों माने माइ फिथाइजोंनो जों खोथिया फोनांगौ। जेनेबा माइ। बे खोथिया फैनायखौनो जों फुना लानानै जेनेबा जों बे फोथाराव हाया माने मोजाङै हाब्रु जायोब्ला जों माने गायनांगौ आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां।
औ नोंथां आरो जों बे गायनाय माइखौ जेनेबा जों जौवोब्ला। जेनबा ज मास मोननै मोनथामनि उनाव जेनेबा जों बे माइआ जौवो आरो जौनायनि उनाव जों फिथाइ थानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों फिथाइ थायोब्ला जों मेसें बोथोराव जों बे माइखौ जों हानाय जायो आरो नोंथां आरो बे हानायजोंनो लोगोसे जेनेब। एबा मेसे माने जों न'आव लाबोनानै एबा बुथुम बुथुमनानै जों न'आव दोनफैनाय जायो। जाय जेनेबा जों मोसौ एबा ट्रेक्टर जों जेनेबा जों मारा होनाय। बे जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां
औ आरो जेनेबा जों माइ आबाद होनना बुङोब्ला जेनेबा जों जोंनि ओनसोलाव जों देरसिन आबाद होनना बुोब्ला जों माइ आबादखौनो होनना बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों बे। माइ आबाद गैयाब्लानो जेनेबा जोंनि जिउ खुंनाय राहाया जोबोद ओ खस्थ' एबा उसुबिदायाव जों फैयो होनना जों साननो हागोन मानो होनब्ला जों जों सामफ्रामबो बे जानाय आदार जानाया जानायानो जाबाय जों मा जों ओंखामखौ जायो। जाय ओंखामखौनो जों माइनिफ्राय मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
आरो जोंनि ओनसोलाव औ नोंथां आरो जोंनिओ बेयावथ' जों गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबावो जेनेबा जों मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जेनेबा। माखासे मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ जों होननानै बुङोब्ला जों जोगोनार खुमब्रा ओ लाव भिन्दि आलु दुन्दिया। बेफोरबायदिनो माया माखासे गोबां रोखोमनि माबा जेनेबा मैगं थाइगंखौ जों आबाद मावनानै जायो आरो नोंथां जों जाहाथे जों गुबुननिफ्राय ओ बायालासिनो एबा जों लाबोआलासिनो जों जानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
फाथो आबादखौ जों मावनाय जायो जेनेबा जों फाथो आबादखौथ' जों माने फाथो बिफांजोंबो जों माने मावनानै जों फाथो बिफांजों जों दिरुं एबा दिरुंखौ दिहुननाय जायोना नोंथां जेनेबा जों फाथो बिफांनि एबा आबाद मावनायखौ जों बुंनो हायोब्ला जों मोनसे मोजां जायगा हा नागिरनानै जेनेबा जों बे हाखौ जावग्लिनानै एबा हालेवनानै फाथोनिफ्रायनो मोननाय बेगर फिसा फिसाखौ जों फोनाय जायो आर ना नोंथां? जायफोरनायजों लोगोसे जों फिसा फिसा फिसा फिसा जेनेबा नङाबा खिलियो खिलिनायजों लोगोसे देरलाङो बेबायदिनो माने गोजौ गोजौ जायो आरोना जों फाथो बिफाङा जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जों बे बिलाइखौनो जोंङो खानानै जानाय जायो। जायो आरो जों बे बिलाइखौनो जों दोनथुमनानैबो जानो हायो जों जायखौ जों नार्जि होनो। जाय नारजिया जेनबा ज अमा बेदर होयोबला जों गोथाव जायो आरो ना?
गोथाव जायो नोंथां आंबो जानायदों एसे खमनैसो। खोनादोंना नोथां हेलौ नोथां
आरो जों मोनदां
खोनादों दासो खोनादों।
औ औ नोंथां जेनेबा जों ओ औ औ नोंथां जेनेबा खोनादों दा? औ जेरै जों माखासे ज आरो मैगं थाइगं जों गायना जाबावो जों गुबुननिफ्राय बायालासे जों माखासे मैगं थाइगं ओ जों जेरै आलु आलु जों आबलु आलु आबाद मावनायखौ जों बुंनो थांङोब्ला गिबियाव जों बेखौबो हालेवनानै लाग्रोनांगौ एबा जों जावग्लिनानै लाग्रोनांगौ। हासार होनानै आरो जों माने आलुखौ जों हाथाइनिफ्राय एबा गुबुननिफ्राय बायना लाबोनानै जों बे दोननांगौ साननै सानथामनि थाखाय जों गाजा बेरनायनि थाखाय आरो जों हालव आबाद मावनायखौ बुङोब्ला जेनेबा जोङो जावग्लिनानै एबा हालेवनानै माने आलि बायदि बिदि गोजौ गोजौ खोनांगौ आरोना नोंथां खोनानै जोङो। आलुखौ दरसे दरसे एबा मोनसे मोनसे बेयो हा सिंङाव फबनांगौ आरो फबनायजों लोगोसे जोङो बे सायाव जिगाब फयोब्ला जों माने आलुआ मोजां जायो होननायखौ जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
आरो बेबायदिनो जेनेबा बे आलुआ जेनेबा जों खिलियोब्ला ओ खिलिनानै जेनेबा ओ रायोब्ला माने बिलाइआ एसे बोरायोबा सेवनाय बायदि जायोब्ला जों माने आलुखौ बुरनाय जायो आरोना नोंथां जों बुरनानै जेनेबा जों जों माने जों जानो हायो आरो जोंङो माने ओ गुबुन हाथाय एबा बाजारफ्राव जों फानहैनो हायो आरो ना जाहाथे जों नांगौखिनि एबा गोनांथि जानाय रांफोरखौ जोंङो मोननो हायो आरोना नोंथां।
औ औ औ औ नोंथां।
औ नोंथां आरो जों मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबावोदि जेनेबा आसामनि बांसिन मावनाय आबाद एबा जों मावनाय खामानि एबा होनोब्ला बुंङोब्ला जों साफात गायनायखौ जों नुनो मोनो। जों आरो जोंनि आसामा माने सापात गायनायनि थाखाय माने गोबां मुंदांखा होननायखौ जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां। औ माने जों बे जोंनि साफातखौ माने औ नोंथाङा माने जोंनि बे साफातखौ माने जों गुबुन गुबुन हादरावबो एबा गुबुन गुबुन जायगायाव बो जों दैथाय हरो होननानै जों मिथिनो मोनो जाय जों सापात आब सापाद आबाद मावनानै एबा साफत गायनायनि जों माखासे बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों साफातखौ गिबियाव फुलिखौ जों गायग्रोनांगौ जायो बेबायदिनो जों गुवार हायाव हाखौ मोजां साफा खालामनानै जों जेनेबा ओ दुरुंफोरजों सुनानै जों जेनेबा लाइन लाइन जों साफात फुलिखौबो जों गायलांनांगौ जायो आरोना नोंथां आरो जों सापात गायनायाव जोङो सापातनि साइदआव एबा सापातनि खाथि खाथियाव जों हाग्रा एबा बायदि रोखोमनि हाग्राफोरजों खिलिनायखौ जों फुनानै लानांगौ जाहाथे जों साफात गायनायाव जेनेबा बा साफादआ इसे उसुबिदा एबा डिस्टार्ब जाया जों सापादखौ जेनेबा जों आपदा लाबाय थानांगौ आरो नोंथां। आरो जोंङो जेनेबा साफाता खिलियोब्ला एबा गोजौ गोजौ जायोब्ला जोंङो सापातआव नांगौ जानाय दैखौ जों होनांगौ जायो जेनेबा सा-साफाता मोजाङै खिलिनानै जों मोजाङै जा-जायो।
आरो जों बे सापातखो खिलि सापातखौ जोङो उ-उनाव जायोब्ला जेनेबा गोजौ जायो बा जों मास मोननै बा मोनथामजोंनो जेनेबा जों खानानै जो-जों फाननो हायो आरोना नोंथां जेनेबा जों बे साफात फाननानै जाबा जों गोनांथि जानाय एबा नांगौ जानाय रां रुफाफोरखौ जों खामायनानै लानो हायो आरो ना नोंथां आरो जों बे सापातखौ जों गुबुन गुबुन हादरावबो दैथाय हरनाय जायो। आरो जोंनि बे हादरावनो जोङो बांसिन साफात गायो होनना बुङोब्ला जोंनि आसामावनो गायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोथां औ।
औ नोंथां नोंथाङाबो एसे आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथां माने नो-नोंथांमोनथिं माने बांसिन मा आबादखौ मावनाय जायो एबा मा आबादा बांसिन जायो बेनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां।
जोंनिथिं नोंथां ओ नोंथां जोंनिथिं एसे गोरान खे बांसिन खालामनाय जायो आरोखि। जेरै फान्थाव फोर गायनाय जायो बानलुफोर गायनाय जायो।
औ नोंथां माने बे फान्थाव बानलु बाय गायनायनि बागै एसे फोरमायदो।
माने जों फार्स्टआव बानलु गायनो थाखाय फोथाराव एसे हाल एवग्रोनांगौ जायो हालुनानै हासार होनांगौ जायो। खोनायासै नोंथां हालवनानै हासार होनांगौ जायो आरो बिनि उनाव ओमफ्राय हालौवखांबाथाय बे हाखौ बानायनांगौ
औ नोंथां औ औ
आलि बानायनानै बिनि उनाव माने प्लास्टिक बिदिनो खोङो आरो पिन्थां बिनि उनाव मोननैसो प्लास्टिकफोरखौ सुफ्लंनानै फुना लाग्रो ओमफ्राय बानलु फुलिफोरबो गायो आरो ओमफ्राय बांलु फुलिफोरखौ उनाव बे माबायाव गायनानै उनाव मुलि होयो बिदिनो सप्तासेयाव खनसे उनाव एसे देरबाथाय बिनिफ्राय फिथाइ मोनो
औ औ नोंथां नोंथां होमबाथ' समावथ' जाबाय कलखौ उसेयावनो दोनथ'सैयमोन नोंथां
नोंथांनिफ्राय बे खोथाखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दे होमबा दानदो नोंथां